हेलौ
हेल'
हेल'
औ खैादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथाङा फैनाय दङ ना
औ फ्रि दं नोंथां
औ अ
खोनादों नोंथाङा
औ नोंथांखौ आं कनरनो जोनानानै जादों जे नोंथाङा जों फंनि सनि सायाव सावरायनायायमोन सावरायजागोन ना आङो
अ सावरायजागोन नोंथां।
अ अ बिदिब्ला आइदायानो जाहैबा जे आ
ओमफ्राय मोजाङै खोनाफैयाखै
आबाद
औ मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां एसे खाथियाव रायजलायबा साबसिन जागोन नामा?
अ अ खनाबाय ना
खोनादों ना नोंथां
औ खनाबायना
औ एसे खाथियाव रायज्लायबा मोजां जागोन नोंथां?
अ दाखौ नाबायना?
औ खोनाबाय नोंथां एसे।
औ आदाया जाहैबाय जे औ आयदायानो जाहैबाय जे आबाद आबाद होनोबब्ला जोंना गुबुन गुबुन सम लोगोसे गेलेना गुबुन गुबुन गेलेयो नङा होमबा दा बेनि गेजेरावनो जोंना माइ आबादा गुबै जोंनि मोनसे आदार नङा होमबा दा बिनि सायाव नोंथांमोन ओनसोलाव माइ आ बोरै एबा गोदो समाव जे बिनो मावो दं बेबोबायदि दासिमबो
अ हागोन नोंथां दा जोंहा जोंनि गेजेराव माइ आबाद होननानै बुङोब्ला बे माइ आबानो माइ आबादानो जोंनि सुबुं माहारिनि गाहाय आबाद होननानै जों मिथियो जेराव जोङो ओ माइ गायनानैनो जोङो बे माइजोंनो जोङो माइरं दिहुननो हायो। निफ्राय जोङो थांनानै थायो जोंहा माइखौ गायनो थाखाय गिबियावनो दुब्लिनि गोनांथि जायो जेराव दै थानाय दुब्लि बेहाय जोङो ओ ट्रेक्टर नङाब्ला नांगोलजों एवनानै बेखौ लाग्रोनाय जायो आरो। जोंहा गोदोनि समाव बांसिनानो मोसौजों जोङो हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन। दानि जुगाव ओ फैयै फैयै फैनानै ट्रेक्टरजों जोङो हालेवनायखौ नुनो मोनसै। बांसिनानो दा मेसिन बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो। दा बेबायदिनो बै जे दै थानाय दुब्लि फोथार बेखौ जोङो हालेवनानै दैज्लां बोथोराव बेखौ हालौवनानै लानाय जायो। बिनिफ्राय जोंहा माइ जोलै दोननाय जे माइ गुथि जोङो बेखौ दैयाव सोमनानै दोननानै गाजा बेरहोनाय जायो आरो साननै नङाबा सानथाम दोननानै जों बेखौ गाजा बेरोनाय जायो। गाजा बेरहोखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ बै जे हालौवनाय दुब्लि बेहाय जोङो सारनानै होनाय जायो एबा फोनानै होनाय जायो। बेखौ फोखांनायनि उनाव जोङो माखासे जिब जुनार दावमा दाउसा हाबनानै जे जोंनि आबादखौ खहा खालामा बिनि थाखाय जोङो बेराबो दुमनानै होनाय जायो जेरै मुसारि औवाफोरजों जोङो बेरा दुमो बेनिफ्राय बे जों जे माइ गुथि औ फोनानै दोन्दों बेखौ जोङो खोथिया फोनाय होनो। बिनि सायाव जोङो माखासे रासायनारि हासारफोरबो सारना होनाय जायो जेराव जों हाथाय बाजारनिफ्राय लायनानै बेखौ सारफैयो आरो। बिनिफ्राय बियो गोजौ जायोब्ला बेखौ फुनानै जोङो गायस्लायनांगौ गोनां जायो। जेराव गायस्लायनो थाखाय जोङो एसे एसे गुवार दुब्लिनि गोनांथि जायो आरो बेनि थाखाय जोंहा ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै दै थानाय जायगायाव ओ बेखौ फुरा हाखौ गेब्लेहोनानै हाब्रु खालामनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बै जे खोथिया गायनानै ओ फोनायखौ जों फुखांनानै बै फोमोननाय हायाव जोङो गायस्लायबावो बेनिफ्रायसो जोङो ओ गायस्लायखांनायनि उनाव बेयो जेब्ला देरो एसे गोजौ जायो अब अब्ला बेहायबो माखासे रासायनारिक हासार सारना होनाय जायो। बिनिफ्राय बियो जाहाथे एम्फौ एनलाफ्रा बे जोंनि आबादखौ जानानै नस्थ' खालाया आरो बिनि थाखाय जोङो माखासे मुलिफोरबो सारो। बेनिफ्राय बे जोंनि गायनाय माइ आबादा जेब्ला देरनानै फिथाइ ओंखारो अब्ला बियो जेब्ला मोनो अब्ला बेखौ जोङो ओ सुबुंफोरखौ खामला नङाबा हाजिरा लिंनानै जों बेखौ हानानै होनाय जायो आरो
ओं
ओम दान मोनब्रै मोनबानि उनाव बेखौ हानाय जायो आरो
उम
बेनिफ्राय बेखौ हाखांनायनि उनाव जोङो न'आव लाबोनानै मिसिनाव जोङो ओ होनानै बेखौ गुरा खालामनाय जायो जेराव माइ गुथ थि बेनिफ्राय माइ देन्था बेखौ जोङो जुदा जुदा खालामनानै लाजायो बिनिफ्राय जेब्ला माइ गुथिया ओंखारो अब्ला बेखौ जोङो बाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो आरो
उम
ना जोङो बाख्रिखौ ओ जोंनि न'निनो सानजाहा जों बानायनाय जायो जेराव बाथौ थौनि अ'आव बाख्रिया थायो
उम
जोङो बेखौ बानायनानै लानानै जोङो बै माइ गुथिखौनो जमा सोनानै दोननाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो जानो गोसोब्ला जोङो बेखौ बरननानै ओ मेसिनाव जोङो गुरा खालामबावनानै बेखौ माइरं दिहुननानै जोङो संनानै जानाय जायो आरो दा बेबायदिनो जोङो गामि ओनसोलाव गोबां ओ गाव गावनि हायाव नङाब्ला गुबुननि हायावब्लाबो जोङो माइ आबादखौ मावनानै जोङो जायो आरो दा नों थाङाबो बे जिथु माइ आबाद मावनाय बेनि सायावबो फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथां?
उम मा माय आबादनि बागै नोंथांआ जोबोद मोजाङै फोथायदो दा आबाद होनोब्ला जोङो समजों लोगोसे गोरोब्लानो गुबुन गुबुन गोलैबावो नङा ओमबा नाथाय जोंना बे माइ आबादानो जोंनि गुबै राहा एबा गुबै आबाद बेफोरखौ जोंनि गामि ओनसोलफोरा बांसिन मावनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो एबा बांसिन एरियावनो जोङो बेफोरबादि माय आबादखौ मावनायखौ नुनो‌मोनो आरो दा माइ आबादनि अनगायैबो जोंना गुबुन गुबुन उफोरा आबाद दंबावो समजों लोगोसे जेरैबायदिहाय ओम दैज्लां बोथोराव मोननाय उफेरा आबाद जेरैबायदिहाय जिंखा भेनदि लेस्रा फाथो आबाद गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन जायगा गुबुन गुबुन आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो‌ आरो दा बेनि अनगायैबो जोंना मेसें बोथोराव जेरैबायहाय जोगोनार नि बागान लोगोसे लोगोसे बेसर आबाद आलु आबाद बिफोरबायदि आबाद बेखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो। नाथाय गोदोनि समाव जेरैबायदिहाय ओ समजों जेबो लोब्बा गैयामोन मावनांगौखौ बांसिन मावलाङोमोन नङा होमबा नाथाय गोदोनि समाव माने बांसिनानो आबै आबौनि समाव माने ओ हालिजोंनो हेवनानै समजों जेबो लोब्बा लाखिया लासैनो बिथांमोना हालिजोंनो सावनानै गासैबो आबादखौ मावखौै नुनो मोनोमोन आरो। गोदोनि समावथ' आबाद मावनाय जेबो हासार जोंनि मैथाबारि फोराव गुबुन गुबुन बाहाया बालासि आबाद खौ मावब्ला मोजां मोननायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालाव दा माइ आबादानो जा गुबुन गुबुनफोर आबादानो जा माने रासायनिक बायदिसिना गुबुन गुबुन हा हाथाय बाजाराव बायनानै मोनलाबायनाय हासार बायदिसिनाखौ होनानै थारमाने ओ मोजां खालामनायखौ लोगोसेनो आबादाव माने फिथाइआ मोजां जानो थाखाय होनायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा? दा उफायना आबादावनो दा गुबुन गुबुन गुनद्रि जिंखा भिन्दि लेस्रा बायदिसिनायावबो मुलि बायदिसिना स्प्रे खालामनानै बेखौ बिनि फिथाइखौ गोदोर खालामनानै फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनगोन नङा होमबा? दा बेबो जोंनि ओ माने बेफोरबायदि फालांगि खालामनायाबो जोंनि थाखाय माने जिउआव थांना थानो थाखाय एबा राङारि आंखाल जायोबा जों बेफोरबायदि मावनानै सुफुंनाबोनांगोन नङा होमबा? नाथाय बिनि गेजेरजोंनो जोङो बेनिफ्राय जोंनि देहायारिखौ खहा जानायखौबो नुनो मोनो आरो। दा बेफोरबायदि मुलि बायदिसिनानि मैगं थाइगंआ जेरै देहायारिफोराव हाबोब्ला जोंनियाथ' खहा जाखागानानो नङा होमबा? नाथाय गोदोनि समाव बिथांमोना मुलि बायदिसिना बाहायाबालासिनो मिथिंगानिफ्रायनो मैगं थाइगं ना बेदर गासैखौबो बुथुमनानै जानायखौ एबा नागिरनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। लोगोसेनो दानि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि हुदाया दङ दासिमबो अब्लाबो आह आथिखालाव हाथाय बाजाराव बायनानै बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो। जोङो बेफोरबायदि फालांगि खालामनायखौ जायोब्लाबो जों एसे सानै हयै एबा सोंलायनाय एबा बेखौ मोजां आयदाजों बाहायनानै लानांगौ आरो। लोगोसे जों गावनि देहानि सावस्रिनि थाखाय जेबो जोङो बेफोरखौ मोजाङै नायबिजिरनानै जानाय लोंनाय खालामनांगौ आरो। दा जों मिथिंगानिफ्रायबो गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरैबायदि एंगार हायै बि आ जाबोदों होमबा बिथां एबा एबा बिथांमोनहा फोरोंबोदों एबा देखायबोदों। बेफोर हुदाखौबो जों गा नागारनो नाङा। दा ना बेदरनि फालायावनो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोनि समाव आ ना बेदरखौ जोबोद माने मिथिंगानिफ्रायनो गुरनो थाङोमोन एबा नागिरनानै जायोमोन होननानै खोनानो मोनो नङा होमबा नाथाय आथिखालावबो बेफोरखौ नागिरनानै जायो अब्लाबो बांसिनानो गावबा गाव दैखर जावना लानानै एबा गावबा गाव दैखरावनो हासार बायदिसिना होनानै फिसिनानै फालांगि खालामनायजों लोगोसे आ हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै जानायखौबो नुनो मोनो जोङो नाथाय जोङो गोदो समनि रखमैनो ओ जेखायजों ना गुरनानै मिथिंगानि नाफोरखौ जायोब्ला जोंना जेबो खहा जाया बेनिफ्राय जोङो ओ मो मोजां मोनसे माने देहानि थाखाय मोजां होननानै बुंनो नांगोन आरो दा जों मिथिंगानिबो गुबुन गुबुन मैगं थाइगंखौबो नागिरना जानाय हुदाखौ अरायबो लाखिनांगौ। जेरैबायदिहाय मोननैसो मुं लाजागोन जेरैबायदिहाय समजों लोगोसे गोरोबोनाय बैसागो बो ओ जोङो दिंखिया मैगंखौबो जानो नांगो लोगोसे खुंखा बिलाइ सलें बिलाइ जारि बिलाइ थास' बिथ्रि थास' बुग्ला बायदिसिना गुबुन गुबुन बेफोरखौबो जोङो जानो नांगौ मानोना बेफोराव जेबो मुलि बायदिसिना जेबो बाहायनाय जाया बेनि थाखायनो मिथिंगाया गावनो देव देरनाय लावनाय बेनि थाखायनो बेफोरखौबो जोङो जानो नांगौ लोगोसेनो आरो गावबा गाव न'खरावबो मावनानै जाब्लाबो जोङो बांद्राय मुलि बायदिसिनाखौ बाहायनानै ओ जालाबायनाङा आरो जोङो नौनो हासार बायदिसिना बाहायो जायो जोंनाथ' बांसिनानो ओ बेसर आबादखौ मावनाय जायो नङा होमबा बेसर आबाद मावनायनि जा जोंना थालाङो फेरेदनानै बेखिनिखौबो जों हासार महरै बाहाय जायो लोगोसेनो मोखौ बोरमाखौथ' जों नखराव बांसिनानो गामा गामि ओनसोलाव नङा होमबा दा बेनि बेबो जोङो रासायनि हासारफोरखौ बाहायनानै जोङो आबादखौ मावनो हायो आरो नोंथां ओ दा नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथाङाबो जोबोद मोजाङै ओ फोरमायबाय आसा खालाम नोंथांखौ फिन खेबसे लोगो मोनफिगोन दिनैनि आयदाखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ नोंथां दे बिदिब्ला जोङो बे आयदायाव बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों